औ खोनाबाय ना? औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां गोजोन फुंबिलि।
हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ औ ओमफ्राय बबेयाव दं दालाय?
दा न'आवनो।
औ खबर सबर ओमफ्राय मोजां?
खबरा दा थिगानो दंथ' दंथ'यो मोजां।
अखा हायासै दिनै ने
अखाया फ्रि फ्रि फैदों।
जोंनियाव गैथ'वा लायो।
ओमफ्राय फुंनि जाग्राफोर जाबाय?
जाबाय नो जाबाय।
ओम।
ओरैनो बहाबाफोर थांनो नागिरदों नामा?
थांनो माने दा दाबसे जायगायाव थांगोन थांनायालाय। हाथायावबो थांनो दोङो।
उम उम उम ओमफ्राय ओरैनो माबोरै मानि सायाव सावरायनो एसे
सावरायनायाव हारिमुनि बेलायाव सावरायदो।
हारिमुनि बेलायाव सावरायजायोना।
उम सावरायजागोन।
हारिमुनि बागै जेनेबा जोंनि ओरोङारि दोरोङारि। दामनाय देनाय आगजुफोरनि सायाव बबेनि रिंसारथि आरोखि माने दामजु दामग्रानि रिंसारथिखौ अबे अबेखौ साबसिन मोनो
आंनाथ' दा खामबो दामो सिफुंबो सुयो।
औ।
सेरजाखौबो सरासन
सेरजाफोरखौ सुयो दा औ औ औ जोंनि बर' नि दामनाय देनाय आगजुफोरनि रिंसारथियानो मोजां ने। खोनासंनो जोबोद गोदै आरो मिलौदो माने देंखोजों बुंफबनाय आरोखि। बेखायनो जों मोजां मोनजोबोना खाम जथा सिफुं से सेरजा जाबख्रिं जथा गासिबो मोजां नङा होमबा। खोनासंनो माने खोनासं संओबा सेरजाफोरनि देंखोफोरखौथ' माने खोनासङोबा खोनासंबाय थाथावथाव आरोखि माने एरायनो बालायो आरो ने हुनो गोरों फोरनिखौ जायफोर दामग्रा दाम नो गोरों बैफोरनि दामनायफोरखौ माने खोनायोबा बिराद इन्टारेस्ट नाङोना माने खोनासंबाय थानो लुबैयो माने गोसोआव मोजां मोनो आरो।
ओम मोजां मोनो ओम
खौ दामनो रोङो ना गासिखौबो रोंजोबोआनो
गासिबखौबो दामजोबफ्रामोदां गासिखौबो
अ गासिखौबो माने रोंजोबोआनो
औ
ओरैनो बैसागो बोथोरफोरावबोथ दामखायोआनो खोमा
ह जोंा सटि गैया
आनलिमिटेद माने बोसोरफ्रामबो
आजि दां खखारनाया बे बेलायाव मथा मथि
जाबाय नदां नैजि बोसोरानो जानोसै
औ बे बे हाबाफारियाव नांजोबोन
नांथाबना थानाया आं
मोजाङानो दे
म मसला स नि हा हा मा होनो मद मोनथाय बल म
आं जेबो होनाखै नोंथां
आतसा आतसा
ओरैनो जोंनि हारिमुखौ माबायदि जाजानो लुगैयो नोंथाङालाय जोंनि दोरोङारि दाथ दामनाय देनाय सायाव माने गोबाङानो गोबां सोरबा बदिाथ दा बांसिनानो मा होनो मोब्लिबजों बाहायनायखौ बांसिन दामनो नाजारा जालांबाय माने गोरलै गै मान आ बायनाय खनो बिनि सायाव जेनेबा जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखायबा नोंथाङा माबायदि लुबैयो जेनेबा
बेखौथ' बुंनांला ओरैबायदि खारदों दानि गोदान जुलिैफ्रा
उ उ
माने ओरैबायदि बे कारेन्टफोरजों मोब्लिबफोरजों दामनाय मानाय
गोरललियाद
माने सोनाबारि देंखोनि माबाजोंसो खारगासिनो दं दा जोंनि दोरोङारिखौ नों जुदि हमथानांगौब्लालाय बयबो गोसो होनांगोन नाथाय जोंनियाव गाव गावनि हारिमुखौनो जे हमथानांगौ बेनि सायाव दासिमबो दानि गोदान जोलैफोराथ' गैया गोसो गैया माने बिदिनो जेबो मुलाम्फा गैया होननाय बायदि आरो
थांना थानायनि मुलाम्फाखौ हानहरो बेनिफ्राय डाइरेक्ट बिसोरो थोंजोंनो मा जायो बिराद गोजौआव दावखलांनो नागिरो
माने गुसुं लामाखौ नागिरो बिसोरो
बबेथिं थांबा थाबनो माने गाव मुलाम्फा जागोन बेखौ होसोयो होसोलाङोबा जोबनायाव मा जायो बैयाव मा नांगौ हाजोनि बे अन्थाइ थाफायाव सौदना गोगलैफिनो होननाय बायदि आरो सौदना गोलैनाय बायदि दा बिदिनो फावसबोफिनो गोनां जायो दाजा गोजौआवनो थांगोन मागोन नोङो बिराद गोजौ थावखौआव दावख'बाय नोङो मोसाबाय मेथाइ खनबाय ना नाथाय नोंनि जोबथारनायाव जुदि बिजिरगिरिफ्रा सोङोबा नोंनि ङारि मोसानाया मा दोरोङारिनि मोसानाया माबायदि नों बेखौ एसे दिन्थिलाय होनना बुंबा बेयाव गोदाव सोराव जाहैनसै दा मेथाइखोनो खनलाय होमबा नों मोसालाय होनना बुंबा नों दामलाय नोंनि दोरोङारिनि नोंजे बे हारिनि मानसि नोंहाथ' माबा मोनसे हारिमु दं
ओ औ रोंगौथि थानांगौ उम
दा खायफाया लांफानाया मोजां खिन्तु बांसिनानो लां फानो नागिरा लांफाबाबो मा जायो दा गोदान मुगा मेजिखोना मा जायो दा नों मेथाइखोनो नों हमनान ला बैसागो मेथाइखोनो माने सुबुं मेथाइआवबो गोलैजोबा माने गोदान मेथायावबो गोलैजोबा आद्रा जानानै गेजेरावनो गुलुं गुजुं जानानै थानाय
थाइ आरो खुगा मेथाइ जाबावलासो ने उम खुगा मेथाइआवथ' बांसिन हास्लाबा गोबां मानसियानो हायाना
गैयाहाया ओं फुरा गलाय मोनदेर जाबाय आरो नों खुगा-खुगा मेथाइखौ खुनु ओ मा होनो बेखो थार खौ नों जुदि खननांगौ जायोबा गोसोआव गोजोननाय फैया नोङो रायजो राजाफोरखो गोजोन होनो हाया आंहा बिदिनो ओ रायजोफोरजों अनसायनाय मोनाबा आंहा थाइसे थाइनै मोननो गोनाङाबो मोननाय नङा बेयावसो सानहरो थोंजोंनो
औ औ औ माने सुंथाब लामाखौ नाहरो आरोखि ओमफ्राय बांद्राय माने गोलाव लामाखौ नोङो जेरै नोङो लामाखौ गोजान लामा थाबायलांनांगौखौ नोङो जेरै माने जेरै थाबसिन मोनहैगोन लामाखौ नोङो गुसुं लामाजों हान्थि नाजायो बिनि गेजेरादि गोबां सु आरि दंग' दंलाबो थानो हागौ नङा होमबा बेफोरबादि जायो आरोना बैफोरखौ सौसिनो हायोब्लासो नोङो सर्ट काटजोंबाबो नोङो मोनहैबाया होनबा गुसुं लामाजों हान्थिनानैबो मोनैनो हायबाय खिनथु नों खौ सौसिनोथ' बहुत गोब्राब जायो
गोब्राब जायो
खाथा सु थानो हागौ गोबां बायदिसिना रोखोमनि हाग्रानि जिब जुनारबो थानो हानाय नोङामबा नों जाय लामा खौनो नुफेराखैनो बे बायदि जायो बेयावबा दैमाया बेसे गोथौ बेवबा नाव दंना गैया बेफोरबायाददि जायो आरो दा बेनि गेजेरावनो जोंनि मानसिफ्रा दा बेफोरबायदि गुस सुं लामा हान्थिनायनि थाखाय नो गोग्लैफिनो आरो माने दा जौगाखांनाय मान सियाबो माने गोग्लैफिननो गोनां जा जोंथ' जोंनि गोबांखौ नुबायबो मानो सोरबा बायदिया जेनेबा डाइरेक्ट
उम उम
गावनायफोरखौनो सर्टकाट होलांबाय हालांबाय ओरैजाय बर'नि जोंनि हमना लादो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायावनो माबायदि खाम दामनांगौ माबायदि रिंसारथि होनांगौ सिफुंखौ माबायदि सुनांगौ जथाखौ माबायदि दामनांगौ जाफ्रिंखौ माबायदि दामनांगौ बैफोरनि हारमुनियामखौ माबायदि बोनांगौ माने बैफोरखौ हायो आरोखि बर'नि जोंनि दा जाय जोंनि हारिमुनि दामनाय देनाय बेफोरखौ मोजाङै माने रोंसाराबा गोजौआव मालाबाबो दावगानो होया आरो जोंनि बर'नि हारिमुनि फ्राय आरो दावगानो हाया आरो मोसानायाबो बागुरुम्बा गिबियावनो बागुरुमबा मोसानो रोङाबा नों दावसिन जेलायखौ बोरै हानो नोंलाय हाया बागुरुम्बायावनो गासिबो आथिं गानाय आखाइ फिदिंनाय
फास्रा सिबनाय गासिबो दंजोबो नङा होमबा दाहाल थुंग्रिखौ नों माबोरै हाहैगोन बे दाहाल थुंग्रिया बे बागुरुमनिफ्रायनो दालाय थांजोबदों गासिफ्रोमबो दाावस्रि देलायफोराबाबो आरो माखासेयाथ' जोंनि धरम जोंनि गुबै दा बाथौ धोरोमजों मोसानाय बेथ' गासैबो माबाजोंनो दंजोबो गोरोब नानै दंजोबो ना होमबा औ धोरोमजों गासिबो सा गोलाव ब नायनो गासैबो दावस्रि देलाय बेफोरखौथ' गाैबो जारा फाग्ला मोानाय नङा होमबा गासैबो माने बेफोरखौ हास्लाब होया आरो। दानि गोबां मानसिफ्रानोथ' दा नै माबायाव मोसायोना होमबा बे सेनेलफ्राव मोसाहोयो गुबुननि सेनेलफ्राव मोसाहोयो बैसोर मोसायो मा खानसि बाब्राब' बायदि बारल'ब बल बेखौ बिराद मोजां मोनो खिन्थु बैफोरबायदि दा बागुरुम्बा मोसानोबा बिसोर हायाब्रा रोङा बेनिखायनो आं लुबैयो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय फोथांनो थाखाय जोंनि जोंनि माबाखौ राव हारिमु गासैखौबो सिनायथि होथारोबा माने जोङो गिबियावनो जोंनि बे हारिमुखौ फोथांग्रोनांगोन आरो गिबियावनो दामनाय देनायखौ खौ सोलोंनांगोन मोसानाय गासैखौबो माने रोङोब्ला जे लासैनो लासैनो। डाइरेक्ट नोङो हाखु दाखु नङाब्लाबो लासैब्लााबो मानसिया गोरों जाहैगोन आरो माने हाहैगोन। बर'निफ्रायबो हाबा गुबुननि मोसानायफोरखौबो हाहै जोब्बाय आरो बिदि
दा मा होनना बुङैगो जोंनि दा गोदान मेथाइ ख खगानो जा गोदान मेथ मोसानायानो जा थार्ला जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ थाल्ला बोखाना गालांखायो बेखौ लाबोफाया होननाय बायदि आरो बेखौ लानाय लोगो लोगो आंना जालदा।
आरो नों दानि सल'फोरखौ नायलाय दानि दानि मोसानाय सल'फोरखौबोथ' औ औ औ औ। दानि सल'फोराबोथ' एकबार सोदेरजोबो जोंनि रावजोंल' खन लाथ' दानि सल'फोरखौ खौबो नायलाय गुबुननिखौसो मोजां मोनग्रोनानै सिग्रां ग्राहां हरग्रोयो गुबुननि रावखौसो मोजां मोनग्रोनानै सिगांग्रो हाहरग्रोनानै बेयावसो बर' बर जोंनि रावखौ जोंनि बर' राव खौ सोदेरनानै खनहैफ्लायो अब्ला जोंहा मा माबानाय दं बेहायो गोग्गानाय दङ जोंहाथ' जेबो बेहाय दावगालांनायनि लामा माबा थायाना गुबुननिखौसो आहरग्रोदों जोंहा जोंनि जौगानायनि फारसे एसे गाहायाव थाहैयो आरो बिदि बेफोरबायदि आरो आं बेनिखायनो बुङो दानिया सोरखौबा सोरखौबा आं दाइरेक बुं खायो। बेलाय माजों आं नायाबो दे अबा बायदि जोंनि बे मोसानायफोरनि सोरबा सल' खननायफोरखौ आं नाया बांसिनानो माने आं नारगोरखायो आङो ससियेल मिडियाआव फेसबुक फुराव नयोब्ला आं नारखोखायो सोरबा बाय आं मानो होनब खोनासंनो एसेबोुव आरो मोजांनुआना माने देखायनाय बांसिन देखायनाय आरो बिदि देखायनायल' ज थ' जायाना जोंनि मानसिफ्रा नुवाखै नोङो गुबुनाव थाहैयो दा नै दावबायनायनि सायाव होनदोंनो गुवाहाटिफोर बायदि नोगोराव थाहैबाय मोजां मोजां नोगोराव थाहैयो गावनि रावखौनो रायलाया लासिनो गुबुननि रावजोंसो रायजलायनानै गावखौ सिनायथि होग्रा जालांबावबाय गाननाय जोमनाय थ' गैसिन खालामानोसै बेफोरनो दानि गथ' दानि उन्दैफोरखौथ' थ' गोजानाव दोन जोंनि जायफोर जोंनि समान जोंनि दा सोलिनाय समान जाय मानसिफोर दङ बिदिनो उन्दै सोरनियाबा सानै साथामनि बिमा ओैबायदियानो दा दानाय लुनायाव रोंला बर'नि गामसा माबायदि दायो बर'नि आर गोनि बाथ दखना मोजांनो रोंबावला माथ गाव गाव गान्रायदख'ना सुरि गांसेयावनो मोजाङै दानानै लानो रोंनाय हा माबायाव गिबला दानि मानसिफ्रा गैया बायबानो मोनो माने दानि थाखायनो बेनि थाखायनो जोंनि जिउमायाबो माने सर्ट काट जाबोगासिनो आरो माने आवैयाबो संबोगासिनो जोंनिया माने खस्थ'आ खम जाबाय गोरलै राहाखौ नागिरबाय दाइनजि बोसोर जोरनांगौ द'जि बोसोर जनांगौ थांगासिनो आरो बेफोरबायदि ।
दे समा जाबाय नामा नों
औ औ जाबायथ' ने? दे होमबा नोंथां औ दे होमबा दोनथ'नोसै नोंथां दे दे दे दे दे। उम।